औ खोनाबाय नोंथां औ ओ गुद इभि गोजोन मोनाबिलि गोजान मोनाबिलि बिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन मोनाबिलि
औ
बिदिब्ला दसे सम होनो हागोनमोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो एसे जोंनि बैसागु नि बागैनोसे फोरमायनोसै नामा
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा बा बैसागोखौ जोङो माबायदियै माने ओ फालिबो फालिनाय जायो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां आरो बैसागो होनबाथ' जोंनि मा ओ जोंनि मा बिखा बिख्लो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय जोंनि आबै आबौ निफ खायनो मा जोंनि मोनसे एंगार हायै फोरबो आरो ना बेयो ओ औ ओ बैसागोआव जोङो मा ओ बैसागोनि ओ इदि बिदिनो बैसागुआव जोङो मा ओ रंजायो मोसायो बिदिनो मा गिबि सान ओ जायखौ बुङो जोङो मा मोसौ सान जोया मा गिबियानो मा मोसौनिफायसो मा जागायजेनो आरोना मोसौ बैसागो औ औ ओ सैथ्र' दाननि लास खालाराव मा ओ जायखौ जोङो दमासि होनना बुङो ओ बै दिनखालि जोङो मा मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना ओ जोङो मोसौ थुखैनायनि थाखाय औ ओ जोंनो गोबां रोखोमनि
औ
जेरै जोङो मा दिग्लिलिथि थाराय ओ बा फान्थाव ओ लाव ओ हा बिदिनो हालदै
औ
ओ औ बिदिनो बायदिसिना जोङो मा ओ बेयावहाय लानाय जायो आरो ना ओ बिदिनो जोङो बेखौ माला सुयो औ बिदिनो फान्थाव लाव ओ बिदिनो औ औ औ आं खोनादों
हेलौ
औ औ
औ
औ ओ बिदिनो जोङो मा बेहाय ओ माला सुनानै जोङो मा ओ दो लानाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो बेफ ओ ओ गिबियावनो जोङो ओ मोसौखौ जोङो गलिनिफाय दोहुननानै ओ बिदिनो जों आरो मोनसे खालामबावनाय जायो जे ओ बेखौ बुङो मा ओ हांगार हांगारजों जोङो थाव गुबैयै फुननानै जोङो बेहाय मोसौनिआव माने फोथा होनाय जायो आरोना जिहेथु मोसौ खौ जों थुखैगोन ओ बेनि थाखाय जों बेहाय मोदोमाव बा खाफालाव बिदिनो फथा ख्रि ख्रि होनाय जायो। ओ बिदिनो जोंङो ओमफफ्राय औ मोसौखौ जोंङो ओ फुख्रि बा बिलोमा बा दैमा बेफोरबायदियाव जोंङो बा दंग' बायदिसिना बेफोर जाखिनि थायो बेफोरबायदियाव जोंङो मा थुखैहैनाय जायो आरोना ओ बिदिनो जोंङो थाराय बा दिग्लिलिथि बेफोरजों जोंङो ओ मोसौखौ बुयै बुयै लाबोनानै जोंङो माने बुस्रि बुस्रि सस्रि लाबोयो आरो लाबोनाय जायो बिदिनो जोंङो हाखराव थुखैनाय जायो। ओ बे थुखैनायनि गिबियावबो आरो माने जोंङो बेहाय थाराय दिग्लिलिथि जों जाखिनि माला सुनाय जायोमोन ना बेहाय दैयाव होनानै जों बाउग्रोनाय जायो आरो ना बाव जेब्ला जों बावउखाङो अब्ला जोंङो बे मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ जोंङो थुखैखांनानै जोंङो मोसौखौ गोदान दिरुं बा बिदिनो हगारनाबो होनाय जायो। खायसे खायसे हगारनायो खायसे खायसे आरो दिरुं गोदान होनायबो जायो बिदिनो हराव आरो बेहाय ओ मोसौखौ ओ मोनायाव माने फागा गोदानजों खानाय जायो आरो ना गोदान फागा गोजाम भागाखौ गारनानै जोङो मा गोदान भागा गानहोनाय जायो आरो बे मोसौ थुखै खालिनि दिनखालिनो जोङो गोखा गोखै खै बेफोरबायदि मैगंखौबो जानायनाय जायो आरोना ओ मैगं खागनि गेजेराव ज आं मोननैसो मैगंखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंना होनि बे मैगं फोरानो जादों जों जेरै औ थालिरि फस्ला खान्थाल ओ थाइजौ फुंखा माइसुन्द्रि दिंखिया बिदिनो गोबां ओ गोबां जाथिनि मैगं ओ थाइगं बा बेफोरखौ जोङो मा एक्स' जेखौ बुङोनो जौसे सेजौ सेथा जोंङो मा मैगं थाइगं गोखा गोखै जानांगौ होननाय मोनसे दोङो आरो ना जोंनियाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मानिबोनाय औ बेफोरखौ जों जानाय जायो आरोना ओ बेनिफ्राय से खालार जेब्ला जों बैसागोनि से खालार जागोन अब्ला जोंङो मा से खालारनिफ्राय जोंङो मोसानाय ओ गामि गामि मागिनाय बेफोरबायदिया ओ जागायो आरोना जोंनिया ओ बिदिनो बोराय बुरैया बोराय बुरैआ ओ गुबुन हानजा जायो बेनिफ्राय गथ' गथाइफोरा गुबुन हानजा। निफ्राय सेंग्रा सिख्लाया बिदिनो गोबां गुबुन हानजा जानानै जोंङो मा मोसानायखौ जागायजेनो आरो बेबायदिनो जों बैसागोखौ रंजानाय जायो बे बैसागो दानसेया आरो ओ गोबां जोंङो मा बैसागुनि फालिथाय बेबायदिनो ओ माबा फांसन ब बायदिसिना बेफोरबायदि बाह बायनाय जाया आरो ओ जानो थाखाय बा रंजानो थाखाय गामियाव ओ बिदिनो रंजानो थाखाय
औ
नोंथां जोंनि बे बर'नि मागो फोरबो नङा होमबा मागो फोरबोआव जोंङो मा मा फिथा सौराय बानायो बा माबायदि जों मागो फोरबोखौ खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो।
औ मागो फोरबोखौ जोङो ओ बिदिनो मागो फोरबो खुंनो आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदाय जेरोनो जोङो सानसे सिगाङो जोङो फिथा सौरायाइ देनो बानायनो थाखाय जोङो बिदिनो जोङो माइरंफोरनि जगर लाग्रोनाय जायो बिदिनो माइब्रानि मानि जोङो बेफोरखौ सोमनानै बिदिनो आरो जोङो हा बा लाव खार ओंखाम जानाय जायो बिदिनो गासैबो जमा ग गथ' गथायाइ ज' जानानै जोङो जेरै जों बेलागुर बानायनाय जायो आरो ना।
औ
औ बिदिनो ओ मागो दमासि होनोब्ला गासैबो न'खरनि बाइ बाहागि गासैबो ज' जानानै रंजायो।
औ
इदिनो फिथा सौराय जालाय लायो आरोना ओ थिग बिदिनो जों अखानायै
उम
बेलागुरखौ दुगैस्रां लोबस्रां जोङो सावनानै बोर लानाय जायो आरो
औ औ अ बिनिफ्राय बे फिथा सौराय जि होनदों मा मा फिथा सावो ओरैनो जों आ नोंसोरनि एरियायाव बा नोंसोरनि बे ओनसोलाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
अ ओ फिथा सौराय होनोब्लाथ' जेरै लावदुम फिथा एन्थाब फिथा थाव थावनि फिथा बिदि बानायनाय जायो आरो
औ ओरैनो लावदुम फिथाखौ मा माइरंजों बानायो
ओ लावदुम फिथाखौ जोङो बा जानाय माइरंजोंबो बानाय जायो बा जोङो जोसा माइरं बेफोरबायदि माइरंजों बानायजायो आरो
फिथाखौसो जों नंआ होनबा फिथानि अनगायैबो आरो माबा बा लारुफोर
औ नालेंखलनि लारु बायनाय जायो नोंथां
औ औ
नोंसोरथिंजायबो बिदिनो बानायनाय जायो नामा नोंथां
औ जों थिंथिंबो बिदियानो बानायो बेनिफ्राय आरो मोनसे से बानायबावो आरोना जेखौ बुङो जोङो मा होनो एसामिसफोराबो बांसिन बाहायो दिसु बाहायो बेखौ ओ बै सि माबा सबाइनि बे लारुबो बानायो आरो
औ सबाइजों लारुबो बानायो बेनिफ्राय मिथाइ गुरु होनानै औ बिदिनो बानायनाय जायो मिथाइ गुरुनिबो बेनिफ्राय
औ
अ बिदिनो नालेंखर लारुआनो बांसिन आरो बेखौ बानायनाय जायो। बेनिफ्राय औ ए बिनिफ्राय बे सिथाव आरो मा दैनि फिथाादि होनो जोङो बेेखौ थावनि दैजों गलायनाय ओंखायनो बेखौ दैनि फिथाबो होननाय जायो आरो ना औ बिदिनो लावदुम फि थायाथ' थाखाबाय लावदुम फिथिया नङाबा जोंनिया मा ओ फिथायानो जानाय नङा आरोना जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मा लावदुम फिथा बानाय बुनाय माने गोथाव आरो ना। गोथाव थार जायो लावदुम फिथिया औ ओम बिदिनो लावदुम फिथा बानायनाय जायो आरो
औ।
उम ओ दा बिदिनो ओम भेलागुर जि सावो बे भेलागुरखौ माजों बानायनाय जायो नोंथाङा बुंना होनो हागोन ना?
बे ओ भेलागुरखौ जोङो बा नारा जिथु माइ हाखांनानै मोननाय बे नारा नङाबा जिगाब बेफोर जों बानायनाय जायो आरो औवा होनानै गेजेराव ओ जिगाब बा नाराखौ सोना होनाय
जिगाबजोंबो बानाय जायोना दानाथ' आरो मर्डान जुग माथो बनजोंसो बानायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां। गोदो गोदायथ' जों नाराजोंनो बानायनाय नुबोदों
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय
औ औ नाराजोंनो बानायो दाथ' माबा नारा मोननो थांला नांलाय नालाय बे सोहोरफोराव बेनिफ्राय आरो मा बनजोंबो बानायनाय नुनो मोन्दों आरो।
औ।
औ। दा बिदिब्ला समाबो जाबायमोन नोंथां औ
बिदिब्ला सम होनायनि थाखाय गोजोनथों
औ औ। दे होबालाय नोंथां।
औ।
गोजोन्थों।